हेल' ओङ मा
औ खोनादों दे नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम लानायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओमफ्राय नोंथांजों माखासे गोनां खोथा सावरायनो होन्नासो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ सावरायजागोन
बे जोंनि बर' समाज बा जोंनि बर' हारिमुवा गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोखो बा माबायदि जौगाबोखो बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ औ
नोंथाङा बेनिनो बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा जे जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि जौगाबोखो
औ औ दा जों जोंनि बर' हारिनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलों नायखौ जों नुनो मोनो जोंना बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जिउ खांनायनि बिथिङाव नायोब्ला गोदो गो नो जोबोद गाजा गोमजायै जिउ खुंबोदोंमोन दाबो जोंनिया जिउ खुंनाय बेलायाव फाय गोबां आलदा जाबोबाय गोबां हारिनि खायसे जिउ खुंनाय गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनायनि फारसे जानाय लोंनाय बायदिखौ उनसंबायब्लाबो गोदोनि बे जोंनि गाननाय जोमनाय बे जिउ खुंनाय राहाया दासिमबो जोंना सरजाबनानै दं गासिबो सोलायजोबाखै दा जों गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' सोलोंथाइ बिथिङावबो जों ना बिबां आ जोबोद खममोन नालाय ओ जोंना जिउ खुंनाय राहायावहाय गुबैयै जोङो जिब जुनार फिसिनाय दानाय लुनाय आबाद मावनाय बायदिखौनो जों गुबै खालामनानै बर' हारियावहाय जिउ खुङोमोन बिदिनो जिब जुनारफोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंनिया मोसौ फिसिनाय आरो दाउ अमा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरखौ फाननानै बेफोरनिजोंनो लानानै जुनारफोरजों मोसौ मैसोफोर जों आबाद मावनानै बेफोरजोंनो जिउखौ खुङोमोन लोगोसेनो दानाय लुनायनि गेजेरजों जोंना गावनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि फिथाइ बिबार बिगुर बिफांनि बिगुर बायदिफोरखौ देग्लिनानै बेफोरनि बिदै रोसि बानायनानै बिजोनो खुन्दुंफोरावहाय गाबहोनानै गाव गावनो दानानै ओ गाननाय जोमनायफोरखौ दानानै लायोमोन लोगोसेनो आबाद मावनाय बिथिङाव नायोब्ला जोंना माइयानो गुबै माइखौनो गुबै खालामनानै आबाद मावोमोन लोगोसे बिनि अनगायै बेसर बायदि फाथो मैगं थाइगं बायदिफोरखौ लानानै नै आबाद मावनानै जिउ खुंबोदोंमोन दा बेफोरखौ जोङो दासिम जुदि नायनो थाङोब ब्ला गोबां आबाद मावनायनि बिबाङाबो जोंना खम जाबोनो हमबाय मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ बि थिंआव जौगाबोबाय जिहुथु सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनाव गोबां साख्रिफोर मावनानै ओ सहरफोराव थानाय सहरफोराव थाबाय जेबोला बे आबाद मावनायनि बिबाङाबो जोंनिया खम जाबोनो हमदों एसे स' एसे ओ गोदान मोनसे गोदान जोंनि गोदान गुबुन सुबुंफोरनि गुबुन हारिफोरनि ब जिउ खुंनाय राहाखौ एसे लानानै सोलिबोनो हमदों बर' सुबुंफोराहाय लोगोसेनो फोरबोनि बि थिङाव नायोब्ला दासिमबो जों बेखौ नुनो मोनो ज फोरबोआव जोंना गोदोनिफ्रायनो बैसागु फोरबो बाथौ फुजा होनाय बायदिफोरा आव जोंनियाहाय सोलिबोबाय थाखानायखौ दासिमबो जों नुनो मोनो दा गोदोनिफ्राय जुदि नायोब्ला जोंना हाबा हुखा फोरावहाय बांसिनै गाजा गोमजायै जानाय लोंनाय ओंखामनि आलि बेदर उननि आखाइ बायदि जोबनो गैयै जानाय लोंनाय आरो लोगोसेनो जोंनि गोदोनिफ्रायनो हारिमु सोलिबोनाय जौ बेफोरखौ बाहायनानै जोंनियाहाय जिउ खुंबोदोंमोन लोगोसे बे मोसानाय रंजानाय जेरावहाय जोंना हारियावहायनो गावनि आंगो मोसानाय दङ आंगो गाननाय जोमनाय आंगो मेथाइफोरनि गेजेरजों बेफोरखौ लानानै रंजा बाज जायै जोंना जिउबो खुंबोयोमोन दासिमबो बेखौ नुनो मोनो नाथाय एसे साब सिखोनसिन आरो एसे औ सोलोंथाइ मोननायलाय एसे सोलायबोसिनबाय आरो लोगोसेनो जोंहा ओ धोरोमखौबो बुंनो थाङोब्ला धोरोमनि बिथिङावबो जोंनि बाथौ धोहोरोम जायखौ जोङो गुबुन हारिफोराव जेरावबो नुनो थाङा बियो जोंनि ओ दुलाराय बुहुमावनो जोंनि बर हारियावल नुनो मोनगोन जे बाथौआहाय जोंनि बरआवल बर हारियावल सिबि जानाय मोनसे धोरोम जायखौ गोदोनिफ्राय बियो जोंनिया ओ फुजिबोदों आरो इसोर महरैबो फोथायबो बे जाबाय रोखोमसे ओ जोंनि बिफाङानो मिथिंगा मिथिंगायारि बिफां ज जायखौ इसोर महरै ओ खुलुमबोदों मान होबोदों लोगोसेनो जों गोदो गोदायनिफ्राय नायनो थाङोब्ला जोंना गिदिरफोरखौ मान होनाय बायदिफोरखौबो ज जों नुनो मोनो जेरै गिदिरफोरखौ मान होनानै जोङो सोलिबोदोंमोन खौसेयै बरफोरा गोरोबबोदोंमोन ओ बायदि हाबा हुखाफोरावबो हेफाजाब होलाय योमोन ओ बिनिखा ओ नख नसुंसे जों नसुंसे हेफाजाब होलायनानै खौसे बायदि हाब बा अखाफोरखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंबोनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा बायदियावहाय गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि मावखांनायनि उनावहाय सुबुंफोराहाय एसे गावब गाव जाबोनो हमदों ओ खायसे बेफोरबायदि ओ बाथौ फुजा बा बायदिफोरावहाय एथबां गाजा गोमजाखौ खायसे खायसे जायगायाव जा ओ खुंफुंनायखौ जों दानियाहाय नुनो मोनलिया
दा नों थाङा आरोबाव जोंनि बर हारिनि बागै मायबाफोर मिथियो नामा एसे बुंनो हागोन
औ मिथिनायालाय एसे मिथियो नोंथां नाथाय एसेबां गोबाङैबो मिथिया आरोना आं जा एसे मिथिगौ नोंथांसिम एसे फोरमायथिना होनस सै अब्ला औ माने जोंनि जे बर हारिया बेयो जायैबाय जोंनि आसाम आरो भा भारत हादरनि सा सानजा भारत हादरनि बयनिख्रुइबो गोदोसिन आरो गोजामसिन सुबुं हान्जा होननानै बुंनो हायो आरोना जोङो गोदोनि जुगाव जोंहा मा होनो राजखान्थि बा रांखान्थि सोलोंथाइ बायदिफोराव जोङो उन जानानै दंमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया आरो नों नोंथां जोंहा आथिखालाव फारफ्रोमबो बिथिङाव माने गोग ख्रैयैनो माने जौगागासिनो दं आरो नोंथां बेखौ जों बुंनो हायोबा नुबोगासिनो दिनैनि जुगावहाय औ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला मा मा बिथिङाव जौगादों होनोब्ला जोङो राजखान्थियारि बिथिङाव जौगादों जेरै बेहाय जोंहा ओ जेनेबा जोङो आसाम हादोर सायावनो माने जोंनि राजखान्थियारि हान्जाफोरा माने माखासे सुबुंफोरा देरहासार जानानै बेफोराव ओ रायजो खुंबोनायाव मदद होनायखौ जोङो नुगासिनो आरो औ बिदिनो बायदिसिना गेदेर गेदेर सुबुंफोरा जोङो जोंनि गे जेराव ओंखारबोगासिनो दं जेरै एम एल ए पि ए बिदिनो माखासे मन्थ्रिफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओं थिग बिबायदिनो सोलोंथाइ आरो राव हारिमुआवबो जोङो बुंनो हायो ओ गोदोनि दिनाव जोंहा बरफोरनियाव सोलोंथाइ मोननाय सुबुं अनजिमाया जोबोद खममोन मोन आरो गोदोनि दिनावहाय नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया ओ बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव जोंनि माखासे गामि गफाफोराव मा जायोमोन जौ जुवाजों जोंना गोदोफबनानै थायोमोन
औ
जोंना खेला बेफोरखौ नुनो मोनलिया बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइ बिथिं फारसे दावगाबाय आरो ना नोंथां जोंहा सोलोंथाइया दावगानाय लोगो लोगो बेफोरो जौ जुवाजों गोदो सबना थानाय बेफोर समा बारबोबाय होननानै नानै आं सानो आरो थिग बेबायदिनो आबाद मावनायफोरावबो जों बुंनो हायो आबाद मावनायाव गोदोनि समाव माबायदि दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानै आबाद मावोमोन नाथाय बे दोरोङारि आदब खायदाया आथिखालनि मुगायाव सोलिला आरो जायनि गेजेरजों जोङो दा बिगियानारि आदब खायदा बाहायनानैसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जे गोदोनि जोंहा मोसौजोंनो हाल एवनानैहाय आबाद मावोमोन बेहाय जोंहा गोबां सम नांगौ जायोमोन आबादखौ जेनेबा गोबां बुरजानि हा थायोब्ला जोंहा बे हाखौ एवनांगौ समावनो गोबां सम लायोमोन आरो बेनिफ्राय गायनाय समावबो गोबां बिदिनो समा लायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ दोरोङारिखौ गारनानै बिगियानारि आदबजों जेरैहाय ट्रेक्टर बायदिसिना जोङो बेखौ एवनानै थाब थाबैनो जोंहा माइ गायनाय बायदिसिना बा आबाद मावनायफोरखौबो जोङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो। आरो थि बेबायदिनो गोदोनि समावहाय माखासे फेसेव हासार बा जिबियारि हासार बेफोरखौ जों बाहायनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा मा बांसिनानो रासायनारि हासार रासायनारि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बा हाग्रा फोथेग्रा मुलि बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। औ नाथाय बे बेफोरदि बाहायदोंब्लाबो जोंहा गुबुन मिथिंगानि फारसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो बुंनो हायो। जि रासायनारि हासारफोर बाहायनाया थिग बेबायदिनो जोंहा फरायनायनि बागैबो बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां गोबां ओ जेरैहाय मेडिकेलफोरावनो बुंनो थाङोबा जोङो गोबां गेदेर गेदेर डक्टरफोर बिदिनो आइ पि एस ए सि एस अफिसार बा आइ एस अफिसार बिदिखौ जोङो मोनबाय आरो आथिखालाव नाथाय गोदोनि समाव बेफोरो गैयामोन थिग बेबायदिनो जोंनि हमना ला बर' होनोबा जोंहा माखौ मिथियो जोंनि बि टि आर बा बि टि सि खौ जों मिथिनाय जायो आरो बेहाय जोंहा गासै बर'फोरनि थाखाय थाखाय बुंनो थाङोब्ला मैखोमै जोङो मोनबा जिल्लाखौ जोङो बुंनो हायो बे मोनबा जिल्लायावहाय जोंहा मा होनदों बेयाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि होननाय मोनसे सोलोंसालिबो दं आरो लोगोसे क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि होननाय बेफोरावनो जोंहा गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा ओ जोंहा बेहायनो सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे दावगालांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो। आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे बिफानाव साख्रिफोरखौ जों मोननो हाब
बे कक बे क'क्राझार जोंनि मुलुग सोलोंसालिया बे गोदानसो जानाय ना?
औ नंगौ नोंथां बेयो जोंहा गिबियाव बे क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया मामोन क'क्राझार गभारनमेन न्त होननानै बुङोमोन बेखौ नाथाय आथिखा आथिखालाव बे बारा गोबाव जायाखै नैरोजा नैजिथाम ना नैजिब्रै बे समावसो जादों बायदि मोनदों आं बेखौ। औ बिदिनो जोंहा गेलेनायनि बागैबो जोंहा दावगाबाय आरोना जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला मा माखासे गेलेगिरिफोर जेरै फुटबलारफोर बुंनो थाङोबा जोंहा ओ हलिचरन नारजारि दुर्गा बर' गोगोमसार गयारि मनुबिर बसुमतारि बिसोरखौ बुंनो हायो आरो अपुरना ओ नार्जारि बिसोरो गोबां जोंहा मा होनगोन ओ इन्टारनेसनेल माबायाव जोंहा गेलेनो मोनबाय आरो बिसोरो बिदिनो आरो बुंनो थाङोबाथाय जोंहा ओ सौलानाय खेला जायखौ जोङो बक्सिं सिं होनना बुङोमोन ना बेहाय जोंहा जमुना बर' बिथांजोआबो गेलेनानै देरहासार जाबोनाय सिलभार मेडेल मोनबोनो हानाय बिदिनो बेल' नङा गोबां खेला दुलाफोरावनो जोंहा दावगोबोगासिनो आरो गोदोनि समावथ' जोंहा मा दोरोङारि खेला बे दोरोङारि खेला दुलाखौ जोङो गामि ओनसोलफोरावल' जों गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मा जाखो बे दोरोङारि खेलाखौ जों एसेबां बाहायनायखौ नुनो मोनलिया। माखासे दोरोङारि खेलाफोराथ' जोंहा गोमालांनो हमबायानो नोंथां । बेनि सोलाय जोङो माखासे औ सोनाबारि खेलाफोरखौ जोङो बाहागो लानानैबा जोङो बेखौ गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। औ आथिखालावथ' दोरोङारि खेलाफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ। बैसागो समाव मोनसे जायगायाव बावखुंग्रि होननाय मोनसे जोंहा माबा जायोना ओ ओ मा बुंगोन बेखौ फोरबो औ बावखुंग्रि फोरबो । बे बावखुंग्रि फोरबोआवसो जोङो दा गोदोनि दोरोङारि माखासे खेलाफोरखौ जों नुनो मोनो । जेरैहाय जोङो औ गिला गेलेनाय ओमफ्रायहाय खमलायनाय बेफोरदिखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जों आरो हारिमुनि बागै बुंनो थाङोब्ला हारिमुनि जोंहा दामग्रा देग्रा माखासे हारिमुफोरा जोंहा जि आइ टेक मो नो हादों। जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ हारिमुआव माखासे गेदेर गेदेर देंखो रोजाबगिरि बिदिनो मोसाखावरि मोसानायनि बेलायावबो जोंहा सिगाङाव बुंनो थाङोब्ला ओ सासे उन्दै गथ'सा नबजित नार्जारि ना बसुमतारि
औ
औ बेबो जोंहा डि आइडि डान्स इण्डिया डान्स मोसानायाव मोसाबोखांनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ प्रनिता मोसाहारि ना मा मुं दंमोन बेबो बि सिगाङावहाय डि आइ डिआव देरहासार जानानै फैखांबायना बिदिनो जोंनि हारिया गोदो गोग्लैसोनानै दंमोनब्लाबो आथिखालाव गोजौ फारसे दावखोलांगासिनो दं आरो औ थिग बेबाय औ नोंथाङा बुं
दा आं जासो ओरैनो नोंथांनिसिम सोंथि सोंनि ओरैनो नोंथाङा बर'फोरनि बागैथ' गोबां खोथा बुंलांबाय बर'फोरनि बा बर'फोरनि जोंनि बे ओंख्रिफोरनि बागै बुंनो हागोन ना? मा मा ओंख्रि
जोंहा बर'फोरनि ओंख्रि बुङोबा दोरोङारि ओंख्रि बुङोबा जोंहा गिबियावनो बुंनो हायो अनला खारै बेजोंहाय जोंहा सबाइजों साम' बा सबाइजों दाउ बेनिफ्राय दङ जोंहा नाफाम बाथोन मैथाजो खांख्राइ ओमफ्राय बायदिसिना एम्फौ एनलाफोर